हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनादोना नोंथां? अ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा नोंथां खौ आङो बर'फोरनि ओ न'खर सलायनाय ओ जेनेबा बर' हारिया न'खरखौ माबायदि दायो बेनि बागै आं नोंथांखौ सोंहरनायनो। ओ फोरमायहरनो माबायदिहाय सोलियो बेखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ आङो। नोंथाङा फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो न'खर होनो थाङोब्लाथ' जोङो जोङो गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोल थायो ओ जोंनिया गामि ओनसोलाव। जों गामि ओनसोलावनो थानानै मोनो नङा ओमबा?
औ नोंथां।
ओ गामियाव जेनेबा आगोलनि दिनाव थोरि थोरि थोरि हाग्रानि। बिदिनो न' नुनो मोनोमोन आरो। आगोलथ' आरो बिदिनो आपग्रेड नङामोन नालाय। ओ आबाद आरि एसे एनै मावनानैसो जानायमोन ओमफ्राय दानि जुग। आरो बेबायदि ओ थोरिनि नखौ नुनो मोनला आरो। दा आरो थिं इथाबालानि न'खौ जों नुनो मोनो आरो दाउ।
अ नोंथां।
आरो जोंनियाथ' न'खर बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो बिदा बिफं फंबाय बिमा बिफा बिब बिनानाव गासैबो अनलाइना मोनसे नखर। जायो नङा नोंथां बेखौ नखरखौ दैदेनलांनो थाखाय। नाथाय जोंङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगौ नङा नोंथां।
औ औ नोंथां।
खायसेया बिजनेस मावो खायसेया बिदिनो आबाद मावनानै जायो खायसेया। थ लेखा गोरोंफोरा बिदिनो साख्रि मोनलांङो। बेबायदिनो नखर सोलिगासिनो दङ आरो आरो नखर बुंनो थाङोब्ला। दा जोंनाव आरो दा। गंसे न'खर जानो जोंनो संनो थाखाय खान्था आरो। ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो साराय आरो बायदिसिना बिदिनो। आगजुबो नांगौ आरो जोंनो गोबां बुस्थु नांगौ जायो। मोनसे नखर दानो थाखाय। जोंनो लोंनो थाखाय दैनि दैनिबो बेबस्था जों खालामनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां। दंखल बायदिसिना फिल्टार बेफोरथ जोंनि न'खराव थाखानांगोनानो। आरो न'खर बुंनो थाङोब्ला जोंङो। गामि ओनसोलख जोंङो थानानै मोजां मोनो आरो गामियाव।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो गामि ओनसोलनिनो जानो हागौ नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
औ टाउनावथ जोंङो। टाउनखौ जोंङो मा होनो बारा मोजां मोना आरोना टाउनाव बा। माबा गारिनि थुंङा बायदिसिना गुबुंले जायो आरो। बेखायनो आरो टाउनावथ गावबा गावसो आरोना। बिदिनो गामिनि बायदि अनलायनाय गैया मा होनो बिदा। फंबाय जेनेबा न सुंसेनि न खाथि खाथिनि माबा मोनसे जायोबा। खैफोद आफोद जायोब्लाबो जोंङो हेल्प होलायनायखौ नुनो मोनो आरो। टाउन ओनसोलावथ' बेबायदि नङा गावबा -गावसो गुबुन गुबुन। जायगानि थाफैनाय सुबुं नङा होनबा नोंथां? नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो अनलायो नामा?
औ नोंथां औ जेनेबा जों बर'नि नखर होननो थाङोब्लाथ' बर' नखरा माबायदिहै जाहैयो होनोब्ला जोंनियाथ' बर'नि नखर होनबा जोंनिया आगोलनिफ्रायनो जोंनि थोरिजों लुनाय नआव थाबोयो आरो ना औ बेबायदिनो जोंनिया आगोलनिबादि बिदिनो दाबो खायफा -खायफा जायगायाव थोरिनि न' लुनानै थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना। बेबायदिनो मोनसे नखर होननो थाङोब्ला जेनेबा जोंङो बे नखर नखराव जेब्ला जोंङो बयबो अनज्लायनानै थानाय बा बिदा- बिफं ओ बिब' -बिनानाव, बिमा -बिफा, आबै -आबौफोरा थाबासो माने बेखौ मोजांङै मोनसे नखर होनना जों फोरमायनो थांङो आरो ना बेबायदिनो मोनसे नखर नखर जानो-जा-नखर होनोब्लाथाय जोंङो जेनेबा नखरजों जाया बेबायदिनो जेनेबा जोंङो ओ दाउ, अमा ओ बोरमा बिदिनो मोसौ बिदि फिसिबासो जेनेबा बे-बे मोनसे नखर। नखर आरोना बेबायदिनो ओ नखरावनो जेनेबा जोंङो आबाद मावनानै गावबा -गावनि नखरखौ सुफुंहोयो जेनेबा औ औ। बेबायदिनो नखरखौ जेनेबा जों सोलिलांनो हायो आरो ना आरो बेबायदिनो ओ बर'नि नखर होनोब्लाथ' जोंनिया लोंनाय -जानाया बांसिनानोखा आरो ना बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया जौ लोंनाय ओ बर'नि नखरफोरावथ जौ सं-जौ संनाय नुनो मोनखायोना मोनोना बयनिबो नखरावनो बेबायदिनो नआवनो जौ संनानै जेनेबा, जोंनियाथ' ओ आबै -आबौ मोना आगोलनिफ्रायनो एसे- एनै लोंखायो नालाय, बेनिखौनो बयनिबो न'खरावनो जेनेबा ओ जोंफोरनि आइ- आफाफोरानो एसे एसेबाबो जौ लोंबो खायो आरो ना। आगोलनिफ्रायनो, बेबायदिनो बर'नि न'खर होनो थाङोब्ला, ओ जेनेब्ला जोङो न'खर -न'खर जौ संबोनायखौ नुनो मोनो आगोलनिफ्रायनो। दा -दा बावैसो जोङो आथिखालाव जोङो आगोलनि बायदि बारा बेफोरबायदि जौ संनाय बा बिदि दाउ, अमा फिसिनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनलिया आरोना। बेबायदिनो नोंथाङा एसे से ओ न बर' बर' आइजोफोरा माबायदिहाय जौ बिदै सङो, बा जौ सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां‌। ओ जोङो ओ बर' न'खराव आगोल ओ मा होनो बे माइ एबा बै माइरंखौ बायना लाबोनांगौ जोङो। बायना लाबोनानै जेबा जोङो जुमायखौथ' संग्रोनांगोन नालाय। बेखौ दैया जेब्ला गो अब्ला जों माइरंखौ होबाय। माइरंखौ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो ओ गुसु जाबा माबायाव, मोनसे आगजु जबा प्लास टिग एबा थालिर बिलाइ बेफोराव फोनसानानै लानांगौ जायो। आरो जोङो बेयाव बाखार होयो आरो जोङो। बे बाखारखौ जोङो ए मा होनो देख्रेबनानै लानांगौ जायो। मिजि- मिजि खालामनानै लानांगौ आरो मिजि खालामनांगौ। बेखौबो गु जुमनाय संनाया ओ एसे गुसु जायो अबला जोङो बेखौ सासे होनांगौ आरो। होनानै जेब्ला जोङो बिखौ हरसेबा हरनायनि उनाव जोङो एसे रोसि ओंखारबा खान्थायाव सोनानै दोननांगौ। खान्थायाव सोनानै दोन खांनानै बेखौ जेब्ला जोङो हरनै हरनैसो दोननानै बेखौ जोङो ओ सेरेब खावनाय जुमाय खावनाय जायो आरो। माइखौ। सेरेब खालामनानै जायो। बेखौ आरो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबाङानो अमा फिसिनायफोराव, ओ अमा फिसिनो थाखाय बेखौ खावनाय जायो आरो। फाननोबो मोनो आरो बिनि अफ्रि बेखौ जोङो अमानोबो होनो हायो आरो।
औ, बेबायदिनो जोंनिया औ।
नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदिनो बर' न'खरफोराव ओ फिसारि बायदिसिना मा होनो अमानि फाराम बेबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां। ओ दानियाथ' आगोलनि बायदि बारा बिदि नंनायाला नंलिया नालाय, दानिया फरायसालियाव थाङो नालाय, बर'नि बर' फिसाफोरखौ हेंगार हरो नालाय फरायसालि फरायसालि। ओ बेबायदिनो दानिया गुबुनखौबो नुनानै जों बर'फोराबो एसे एनै ओ सोलायनायखौ नुनो मोन दों आरोना आगोलनि बायदि ओ जेनेबा जोङो फरायालासिनो बा जाम्बा जाम्बि जानानै थानायखौ जों बारा नुनो मोनलिया। जेनेबा, औ आगोलनि बायदि जेनेबा जों दानिया गोगलैसोना थालिया आरो आरो ना। दानिया जेनेबा जों बर'फोराबो एसे जौगानो हमदों आरो ना। बेबायदिनो औ। बेबायदिनो बर'नि न'खर होनदोंबाथ' जोंनिया सेरेब सावनाया थाखा खायो नालाय सेराब जोमाय, बेबायदिनो जौ बिदै जेनेब्ला जोङो फाननानै जा एसे रां मोनो बेजों न'खरनि नांगौ बायदि ओ नांगौ बायदि जेनेबा ओ बेखौबो सुफुंनो हायो आरोना जोङो औ औ औ औ
जोंनावथ दा मा होनो जोंनि ओनसोलावथ दा गोबां ओ फिसारि बानायनानै अमा फिनानै अमा फाराम बानायनानै न'खौ सुंथाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
उम
औ
नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ नामा?
औ औ नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा बुंनायब्ला दिनो ओ जेनेबा जोंनिबो ओ जोंनियावबो बर' न'खरफोराव गोबाङानो अमाखोथ' फिसिखायो नालाय बेबायदिनो दानिया मास से मानै बिदिल फिसिला दानिया माने गोबां गोबां फिसिनानै औ गोबां फिसिनानै जेनेबा अमा फिसा हाथाय बाजारनिफाय बायना लाबोनानै न'खराव जेनेबा जोङो बेखौनो ओ फिनानै जेनेबा जोङो ओ बेनो आदार होनानै बेखौ गेदेर गोलाव खालामनानै जेनेबा गोदोर खालामनानै जों बेखौ फाननानै रां मोनो आरो ना बे रांजोंनो जेनेबा जों नांगौ बायदि मुवा बा गावनि गाव गावनो खामानियाव जेनेबा जा बा उनाव जानांगौ जायो बेफोरखौ जोङो दोननानै बा बुथुमनानै जोङो बेजों गाव गाबा गावनि नांगौ बायद इ बायना लानो हायो आरोना
नोंगौ नोंथां
औ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा? जेनेबा बर' न'खर होनोब्ला ओ माबायदिहाय जोङो थासारिफोरखौ दा आरो आगोलनि मा बायदिहाय फारागथिखौ जों नुनो मोनदों?
औ ओ आगोलथ' जोङो ओ एसे एनै जि मोनो बेखौनो जानानै जेनबा सावरि बादारि बि गावजों गाव सानाव मावलायनाय ओरै इनाव मावलायनाय मावनानै जायोमोन आरो। ओ दा आगोल आरो गोबां आबादबो ओरै मावसोआमोन जानाय खिनिखौ मावनानै दोनोमोन आरो दाथ' आरो गोबां बिजनेस जेनबा फैसा आरिनायनि लामायाव गोबां बुरजा बुरजा आबाद मावनाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ
दानि जुगावथ' आरो फैसाया गोनांथार नङा होमबा नोंथां? फैसानि गोनांथि सब खामानियावनो फैसा नांगौ नालाय बिख जोंनि ओ सब बुस थुखोनो जेनबा आबादफोरखौबो जोबोद ओ बुरजा बुरजा मावनायखौ नुनो मोनो आरो। रां खामायनो थाखाय आरो जोंनि बर' न'खरफोरावथ' दा बिदिनो सोलिगासिनो दोङो आरो। जेनबा फिसाया खामानि मावनो थाङोब्ला उम बिसियाथ' मायबा मोनसे नख खरखौ ओ माबानानै बेंनानै लाखिनांगो जेबा अमा बोरमा फिसिनानै जेनबा गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानांगौ आरो। गथ' गथाय जोथोन लानाया बिमानि दायथ' ओ फिसायाथ' आरजिनो थाङो नालाय गुबुनावबाबो न'आवबाबो आरजिनो थाङो। जों फिसाखो माने हिनजाव माह हारिया ओ मोजां गियान सोलोंथाइ होनो हानांगौ आरो उदैनिफ्रायनो।
औ औ औ
नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो सोलिगास
औ औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि जागाफोरावबो जेनेबा जोङो फिसाया गुब हाजिराफोर मावनो थाङोब्ला बेबायदिनो आइजो माहारिखौ जेनेबा बर' आइजो माहारि। बांसिनै गावनि न'खरखौ बेंना लाखिनाय होनबा मोजाङै औ मोजाङै जेनेबा गावनि न'खर मोजाङै सांग्राङै लाखिनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो ना? औ औ बेबायदिनो। जोंनिया नोंथां समाबोथ' जाना फैबाय। बिदि होनोब्ला जोङो नोंथां सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिनोसै नामा नोंथां? औ नोथां औ उनाव लोगो औ औ दे नोंथां।